औ खोनादों ओ जोंहा टपिक लानि थुनलाइ सोरजिनाया थुनलाइ सोरजिनायनि सायाव आरो। ओ थुनलाइ सोरजिनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां आरो जोंहा थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों मा मा मुलाम्फाफोर मोननो हायो। बेफोरखौ सावरायजागोन आरो।
औ औ औ सावरायजागोन औ।
होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने गासिबो हारियानो मोनसे मोनसे थुनलाइ बिदि थायो नालाय। ओ बेनिखायनो जोंनि बर' थ' हारियाबोथ' माने जोंहा थुनलाइ दङ हिसाबै ओ राव हारिमु थुनलाइ बेफोरबायदिथ' दंखायो। बेनिखायनो ओ थुनलाइनि गेजेरजों जोङो माने मा मोननो हायो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि माखासे जारिमिनफोरखौबो जोंहा थुनलाइनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ लिरनानै दोननाय माखासे थुनलाइफोर दङ। ओ माखासेखौथ' जोङो बिदिनो खुगाजों खुगा खोनाबोबाय नाथाय खोनाबोनायखौ माब्लाबा समाव गोसोआव थास्लाबजोबाबो नालाय। बेनिखायनो लिरनानै दोननाय माखासे थुनलाइफोरनि गेजेरजों माने जोङो ओ बिदि मुगानि उनाव-मुगा मा मा जाबोखो बेफोरखौ माने थुनलाइनि गेजेरजों जोङो ओ फरायनानै मोनथिनो मोनो आरो दा जोङो गोदो गोदायनि राजा महारा नि खोथा बायदिफोरखौबो जोङो बिजाबफोराव नायनानै बा फरायनानै जोङो मिथिनो मोनो दायो। गोदो बिदि बिदि दङमोननो होननानै ओमफ्राय ओ बिदिनो माने आथिख आथिखालावबो गोबां थुनलाइगिरिफोर जोनोम जाबाय ओ गोदान गोदान थुनलाइगिरिफोरा जोनोम जागासिनो दङ बिथांमोनाबो माने गावसोरनि सानस्रि आरो गोदान गोदान मोनदांथिफोरजों माखासे थुनलाइफोर सोरजिनायखौ जोङो दायो नुनो मोनबाय थायो आरो ओ नोंथाङा बि थुनलाइनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो एसे फोरमायनानै होदो दे?
थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जों नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो ओ थुनलाइखौ माने ओ बर--' थारैनो गोदोनि गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ ओ माने बेयाव सोसननानै बा इउन जोलै फोरनो फोरमायना होनाय बेफोरबायदि मोनसे खाबु आरोना थुनलाइआ बेनि गेजेरजोंनो जोङो गोदोनि बाथ्राफोरखौ इयुन जोलैफोरनो फोरमायथिनानै होनो हायो बेफोरबादिनों थुनलइआ माने मोनसे हारिनि सिन हारिमुवा जेरै मोनसे हारिनि सिनस्रि थिग बिदिनो माने थुनलाइ खौबो जों हारिनि हारिनि बा हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे आयदा होननानै जों साननानै लानो हायो। मानोना थुनलाइनि गेजेरजोंनो माबोरै ओ- सुबुं माहारिया बा बर' हारि नि सुबुंफोरा ओ-आबाद मावबोदोंमोन ओ-बिसोरो मा मा राहायै न'खरखौ ओम न'खरखौ खुंबोदों गावसोरनि जिउखौ खुंबोदों। बेफोरखौ जों रोखा रोखायै। माने थुननानै दोनबोनो हायो। बेफोरखौ जोङो। आथिखालाव माने मुगानि उनाव मुगा माने मोनसे आथालनिफ्राय गुबुन मोनसे आथालसिम बाग्लायबोनानैब्लाबो ओ-माने इयुन जोलैनो जों फोरमायथिनानै होनो हायोदि माने ओ-गोदोनि सुबुंफोराबो माने गोदो मावै दाङैसो जायोमोन। बारा जे जाबोयोमोन बेफोरखौ जोङो। रोखा रोखा फोरमायनानै होनो हायो लोगोसेनो थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि बा बर' हारिनि समाजखौबो जोङो माने ओ-समाजखौबो जोङो माने सांग्राङै। दैदेनलांनो हायो जेरैबायदिहाय। समासाव गुबुनले जानाय ओ-बा-बायदि बाथ्राफोरखौ जों थुनलाइनि गेजेरजोंनो माने लिरनानै बेखौ फोरमायनानै बयनिबो गेजेराव फोरमायथिनानै जाहाथे जों गासैखौबो समाजखौ मोजाङै दैदेन लांहोनो हायो बेखौ जों सांग्रां खालामनो हायो। लोगोसेनो थुनलाइनि गेजेरजों ओ-सोरबा ओ-इयुन जोलैया बा गाज्रि खामानि बा गाज्रि लामाथिं हान्थिलाङोब्ला बिसोरखौबो जोङो थुनलाइनि गेजेरजोंनो। माने बोननानै लाबोफिननो हायो ओ-आरो मोजां लामाजों दैदेनलांफिननो हायो। ओ-थुनलाइनि गेजेरजोंनो थुनलाइनि गेजेरजों नोंथांनि बादिब्ला समाजखौ माबादि गाज्रिनिफ्राय मोजां लामासिम लाबोनो हायो बे एसे खमायनानै होनो हागोन नामा?
जों माने समाज बा हारिखौ माने गाज्रि लामानिफ्राय माबोरै मोजांथि लाबोनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंना नोंथाङा दानिसो एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदि थुनलाइ लिरनायनि गेजेरजोंबो जोंहा माखासे। बिदिनो माने बुंनानै फोरमायनो हायि बाथ्रा बा खायसेफोरा माने थोंजोङै बुंब्ला गाज्रि मोनो बेबायदिखौ माने जोंनिया थुनलाइ लिरगिरिफ्रा जोंना जोबोद गोरों। बिदै लगायनानै बा बिदै होनानै। मिलौदो खालामनानै माने बै औ ओ-माखासे रावफोरखौ बेयाव सोदेरनानै ओ- बै माबा मोनसे बुंनो गोनांबाबो बिदै लगायनानै माने फरायथाव मिलौदो गोनां खालामनानै माने सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हाहैयो आरो। ओ- बेबायद बिदिनो ओ- थुनलाइफोरनि थुनलाइ सोरजिनायाव जोंहा हमनानै लाबाय दोंसे खन्थाइखौनो लिरबाय बे खन्थाइनि ओ- गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा हमनानै लाबाय आरो लाइमोनफ्रा माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थांगासिनो अब्ला बेफोरखौ माने बै खन्थाइ। फोरनि गेजेरजों फोरमायनानै माने बिदै लगायनानै लिरो ओ- आरो। ओमफ्राय अब्ला फरायबाथाय बै सुबुं फोराबो माने बुजिनानै मोनो। अ बेफोरबायदिसो इफोरबायदि बि जानाङा बिदि आरो। ओ- बिजों लोगोसेनो। जोंहा गोबां ओ स सल' सल' सुंद' सल' आरो जिउ खौरां थुनलाइ बिदि माखासेफोर लिरोना थुनलाइयाव ओ‌बेफोरनि गेजेरजोंबो हमना लाबाय सासे सुबुंनि जिउ खौरांखौनो लिरबाय अब्ला बे जिउ खौरां लिरनायाव बे सुबुङा ओ माने उन्दैनिफ्राय माबायदि ओ देरबोखो माबोरै साक्सेस जाखो माने माबोरै जाफुंसारखो जाफुंसारनानै आरो माबोरै ओ माबोरै खामानिफोरखौ दावगाखो बेफोरखौ माने लिरनानै दोननाय जायो नालाय अब्ला बैफोर खौ फरायनानै बै माखासे ओ जि गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनाय सुबुं बा लामा गोथि जानाय सुबुं ओ बिथांमोना बेखौ फरायब्लाथाय माने गोबां ओ गोसोआव थुलुंगा मोनसे फैयो आरो जेनेबा अ माथो ओ बिबो उन्दै समाव खस्थ' खालामनानै बा जोंबायदि राहा गोथि जादोंमोन अब्लाबो ओ बियो दावगानायखौ नागाराखै। अब्ला बेनो बेफोरबायदि मावनो हादोंब्ला आं मानो हा हाया बिदि मोनसे साननाय गोसोआव फैयो नालाय बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां ओ थुलुंगा मोननाय मोनसे माने गोसोनि म साननायफ्रा माने जौग खाङो आरो म थुलुंगा मोनो बेफोरनि गेजेरजोंबो ओ जोंनि साननाय हनाय आं माने ओ सोलायनानै माने मोजां लामाथिं फैनो फैयो होननानै माने आं सानो आरो बेखिनिखौ।
औ औ नंगौ औ औ बिदिनो ओ थुनलाइया माने मानसिनि गोसोखौ माने गिदिंहोनो हायो। थुनलाइनायनि गेजेरजोंनो माखासे जे लिरगिरिफोरा ओ गावसोरनि सानस्रिफोरखौ ओ फोरमायनानै बा समाजाव जानो माने जानो नागिरनाय जा गाज्रि हुदा गाज्रि आसार खान्थि बेफोरखौबो फोसाबनो हायो आरो। ओ बेनि गेजेरजोंनो ओ थुनलाइनि गेजेरजोंनो ओ माने बे मोनसे हारिखौबो जौगाखांहोनो हायो। ओ जों बिदिखौबो नुनो मोनो। आ थुनलाया जा माने मोनसे हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे ओ खाबु बा आयदा आरोना। आ मोनसे बाहाग ओ माने थुनलाइनि गेजेरजों बा थुनलाइनि मोजां बिदैखौ माने जाय सोबनो हादों माने बियो समाज जौगासार सुबुंबो जानो हादों होननानै माने साननोबो हाथाव। हायो ओ बिदिनो ओ बर' हारिनि गेजेरावबो माने गोबां थुनलाइगिरिफोरखौ जों मोननो हायो बैसोरनि थुनलाइ सोरजिनायावबो जोङो गोबां गोथौ बा गोग्गो सानस्रिफोरखौ जों मोननो हायो जायफोरखौ जों फरायनानै नायोब्ला बा फरायनानै नायोब्ला हारि जौगाखांनायनि खोथाखौ ओ खोथाखौनो माने नुनो थाङो। बांसिनै औ औ बिदिनो माने ओ थिखालाव ओ माने गोदोनि बादि थुनलाइ सोरजियोना सोरजिया बेखौ ओ माने आथिखालाव माने गोदोनि बादि थुनलाइ सोरजिनाया दङनाा गैया बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
मा बुंनो?
ओ आथिखालावबो माने गोदोनि बायदि थुनलाइ सोरजिनाया दङना गैया? बा ओ खम जालांदों नामा? बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ ओ थुनलाइ सोरजिनायाथ' जोंना बेफोरबायदि खम जानाय बिदिखौथ' दायो आङो नुनो मोनाखै माने बांसिन जानायखौसो नुनो मोनदों आरो। ओ जोंहा बिदिनो आथि खालाव बिदिनो बयबो ओ हमनानै ला सोनाबारि थुनलाइ बा गुबुननि थुनलाइ बिदि गोबां फरायग्रा मानसिफोरबो ओंखारबाय नालाय ओ बैफोरखौ फरायनानैबो माने ओ जोंनि सुबुंफ्रा बैसोरनिफ्रायबो माखासे खोथा बाथ्राफोर जोंहा थुनलाइनि गेजेरजों आजिखालि माने ओ राव सोलायनाय राव सोलायनानैै बिथा-बिथांमोननि थुनलाइखौबो जोंहा बर' ओ बैसोरनि रावजों फरायनो रोङाब्ला बा बर'नि रावजोंनो फरायनो मोननाय बेफोरबायदिबो गोरलै खाबु जानानै फैबाय नालाय। आरो आथिखालाव खौ माने गोबां बिदिनो लाइमोन थुनलाइगिरिफोर गोबां ओ गोदान गोदान थुनलाइगिरिफोर ओंखारबाय जोंनिया आ जाय माने थुनलाइ सोरजिनायाव जोंना दाना माने गोबां बान्थाफोरबो होनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ थुनलाइगिरिफोरनो ओ बिदिनि गेजेरजों माने ओ बान थाफोरनि गेजेरजोंबो माने ओ गोबां सुबुं फोरा माने थुलुंगाखांदों आरो जेनेबा ओ बान्था मोनोब्लाथ' गोसोआ गोजोननाय मोनो नालाय बे बान्थाफोरखौ माने बयबो मोननोबो लुबैयो बिदिनो इनिखाय माने लिरनो थाखायबो माने मोनसे थुलुंगा होयो आरो बियो। ओ बेबायदिनो जोंना बि बिदिनो गोबां लाइमोनफोरा थुनलाइ सोरजिनायाव आथिखालाव ओंखारबोदों। गोदोनि समाव थुनलाइ जोंनि बर'आवथ' माने बांद्राय थुनलाइ सोरजिग्रा सुबुं बिदि गोबां खममोन आरो गोदो। जा सानैसो ओ लेख लेखा रोङो बिथांमोनाल'सो दङमोन ओ थुनलाइ सोरजियोमोन। ओमफ्राय दाथ' माने गोबां बिदि फरायनाय सुबुंफोरबो ओंखारबाय दा बिथांमोनहा माने गोबां रायथाइ सुंद' सल' सल' सल'मा खन्थाइ बिदि लिरनाय आरो राव सोलायनाय माखासे बिजाबफोर बिदि गोबां लिरनायखौबो नुनो मोनसै आरो दाना। माने खम जादों जायाखै आरो माने बांसिनसो जादों होननानै बुंनांगोन आरो औ। ओ जोंना स समाबो जाबाय बि बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ' जासिगोन नामा? औ दे दे दे।